अ माखा
ना दा रैनो दंथ'यो
अ नोंथांनो आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं मोनसे ओं टपिक लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे
अ जोंनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जे गुबै आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव दा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोङो गोबां मिथियो नङा होमबा गोदो आबै आबौमोनजों जाबु खाबाय थानायखौ जों दिनैसिम जायो बा बेनि सादखौ जोङो गोथाव मोनजायो ना जेरैहाय सबायजों साम' अनलाजों दाउ औवा मेवाइ ना बायदिसिना जोङो गोबां रोखोमनि बर'फोरनि जोंना दोरोङारि ओंख्रि दं बेनि सायावनो आं जेनेबा जोंनि बर'फोरा गोदो माबायदि जायो बा दाबो माबायदि जाबोदों जोङो दोरोङारिफोरनि ओंख्रिनि सो सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन दे औ। होनबा जोंना गोदो दा मा होनो दाबो आबौमोना मा होनो सबायजों सा सामु' अनलाजों दाउ ना नारजि अमा बैफोरनो मेन आरोना। जानाय लोंनायनियाव बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थायो दो गोदो मा होनो जेरै आबौ आबैमोना अराव संनानै जायोमोन। नङा होमबा ओरै संनाय जि बासन बेबो मा होनो गोदो जेरै दा साराय बायदि ओरै साराय बायदि गैया मोनसे दो जेरै हाजो बानायनाय बेफोराव बिसोर संनानै जायोमोन आरो। आरो मानो आथ आथिखालनि जुगाव आरो बेफोरो गासैबो मा होनो हानि बेलायाव जोङो मा दैजों बानायनाय बेफोरजोसो हंना जायो आरो। न आ जेरै गेसफोरजों अरजों सुनायखौ बांसिन नुनो थांला। ओरै जानाय लोंनायनि खबरफोरा मा होनो बेफोरनो मेन आरो बर'फोरनि थाखाय जेरै अनला ओंख्रै अनलाजों दाउ सबाय ओंख्रै बेफोरनो आरो। बेफोरखौ संनो थाखाय जोंनो मा होनो खारै नांगोन आरो। खारै खारैजों संनाय जायो गासिबो जेरै बर'फोरनि दोरोङारि जि ओंख्रै बेफोरखौ गासिखौबो मानो खारैजोंनो संनायखौ बांसिन नुयो आरो जों।
औ औ औ नंगौ नोंथां जेरैहाय जोंना ओ गोदोनि औ ओंख्रि बुङोब्ला बा गोदोनि दोरोङारि ओंख्रिखौ जों गोसोखाङोब्ला सिगां जोङो खारै खौ गोसोखांनो गोनां जाखायोना जोंना थाव जोङो खारैआ जोंनि गोदोनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बांसिन मिलौहाब बा गोथाव खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा खारै बुङोब्ला जोंना गोदो आबै आबौमोना खारैखौ ओ जेरै थालिर फस्लानिफ्राय ना न'आवनो बानायनानै नै जोङो जेबो केमिकेल गैयि खारै खालामनानै जोङो दिउ उननानै जोङो जायोमोन। बैफोर खारैफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मोनना। नाथाय उ दानि जुगाव जों खालामबाय खारैनि सोलाय जोङो उम बिकिं स सडाखौै इउस खामो जाय जोंनि थाखाय देहानि देहायाव एसेबो अबजार्भ जाहैया आरो देहानि थाखाय एसे सेबो जेबो मोजां नङा ना बैफोर बायदिखौसो जोङो दानि जुग जुगाव जागासिनो दं दा जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननाय लोगो लोगोनो जोङो सबाय सामु'खौ आरो नारजि अमा दाउजों अनलाखौ जोङो गोसोखाङो ना? जेरैहाय जोङो सबाइ सामु' खौ जोङो माबायदि संनानै जायो होनोब्ला गोदोनि दिनाव सामु'निबो जोंनि उम जोंनि थाखाय सामु'आबो आंखाल नङामोन ना? दानि जुगाव जोङो गोबां कम नुसै। बे सामु'खौ नाथाय गोदो जोङो सामु'खौ जेराव मेरावनो बा दैख ओ फुख्रि ना फुख्रि ओमफाय दंग' दंला बायदिसिनायाव जोङो बिलोफोराव जोङो हमनानै लाना फैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। जेरै जोङो सामु'खौ लाबोनाय लोगो लोगोनो जोङो सानसे सेनो जोङो सामु'खौ जानो हायाना। जेरैहाय जोङो सामु'खौ लाबोखां थांनानै जोङो बेखौ सानसे बा साननैनि थाखाय जोङो बेखौ सोमनानै दोनथारनो गोनां जाखायो जायनि थाख थाखाय बेयाव गोबां जेनेबा ओम धुला बाला बा गाज्रि मुवा बेयाव सिथाबना थानायफोरा जेन खारो बा बेयो अरहाबो ना मोनसे अरहाबनाय दं बे अरहाब नाया जायो बेनि थाखाय जों बेखौ साननैनि थाख खायबा सा हरसेनि थाखाय जोङो सोमनानै दोनग्रोनो गोनां जाखायोना जेरैहाय जोङो बेखौ सा साननैनि थाखाय सोमना दोनखांनायनि उनाव बेनि नेक्स दिना जोङो बेनि खौ साफा खालामो बा बेनि खुगायाव थानाय दाखोन ना दाखोनखौ गारो बेनि उनाव बिनि खिथौखौ दानो ना दान खांनायनि उनाव जोङो बेखौ साफ फायै सुना लानानै मोजाङै लाखायो आरो जोङो सबायखौ सा ओ सबायजों जाखायो नालाय साम'खौ बा जोङो सबायाबो जोंना मा जायोमोन गोदोनि दिनाव जोङो न'आवनो गायना लानाय बा न'आवनो फोना लानाय सबायखौ जोङो मोननो हायोमोन जेरैहाय जोङो गिबियावनो सबाय खौ एवग्रोना लायो एवनायनि उनावसो जोङो हुखावोमोन ना न'आवनो हुखावोमोन हुखावनानै बेख खौबो जोङो सोमनानै लाग्रोयोमोन जाहाथे बिनि बिगुर गोसोम सानि बिगुर गोसोमा खारजोबो। ना बेनि थाखाय जोङो सोमनानै लाग्रोखायोमोन बिदिनो जोङो साम'खौबो साफा सायना लानानै बा हुना लानानै जोङो बिखौ जोङो एवफ्रानै एवफ्रानानै जेब्लासिम साम'आ ओ सेओ सामुखौ मोज जाङै एवफ्रामखाङा अब्लासिम जोङो सबायखौ होआमोन आरोना जेरैहाय जोंङो सबाइखौ गिबियावनो उम खारैजों गुरै खालामना लाग्रोयो ना खारैजों गुरै खालामना लाना जेब्लानिखि जोङो साम'खौ एव एवखांगोन एवखांनायनि उनावसो जोङो जेब्ला साम'आ मोनो अब्ला जोङो बै रुखा लानाय सबायखौ होनाय जायोमोन आरो ना। जेरै बेवहाय जोङो मेना बेनो जाहैबाय जोंना थावजों एवखांनानै जोङो आरो खारै होनानै जोङो सबायखौ गुरै खालामनानै जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। आरो जोङो सबाय ओंख्रिखौ गोथावसिन खालामनो थाखाय जोङो उम दुन्दियानि सोलाय जोङो गोदो आबै आबौमोनखौ जेरै खासि बाखार होनोना जायखौ जोङो खासि बाखार होनो दुन्दिया महर गंगार दुन्दिया जायखौ जोङो न'सुंस सेरावनो जानो थाखाय गायनानै लाखानायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन। बेजों लोगोसे जोंना उम हाइजें बिलाइ ना? हाइजें बिलाइ बा सामब्राम बिलाइ बे फोरखौबौ जोंङो दुनदियानि सोलाय मोदोमनो थाखाय जोंङो सबबाय ओंख्रियाव होनानै जानाय खौ नुनो मोनो मोन, नंङा होमबा नोंथांङ जेरै हाय सबाय साम'नि अनगायैबो जोंहा गोबां दोरोंङारि ओंख्रिफोर दंङ जायखौनो जोंङो जायनि सार्टखौ दिनैसिमबो बावनो हाया आरो दिनै सिमबो जों बे फोरफोरखौ जाबोगासिनो दंङ, जेरैहाय जोंङो गोसो थांनो गोनां जायो अनला खारै ना अनला खारैखौ जोंङो गोबां रोख खोमनि जायो जेरै जोंङो ओ दाव जों अनला आ उम औवा मेवायजों अनला ना? बायदि रोखोमै जोंङो जानाय खौ नुनो मोनो। दा जोंङो दाउजों अनलाखौ माबायदि जायो होनोब्ला आं नोंथांनोव बेखौनो सोंथि खालामनो सानदों यि जे जोंङो गोदोनिफ्राय जोंङो ओ दाव जों अनलाखौ जोंङो माबोरै जाबोगासि जेनेबा नखराव जोंङो दासिमबो मा बायदि जायो नोंथांङा एसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन दाव जों अनला होनोब्ला जों गिबियावनो मा होनो दाव खौ बुथारनानै बेखौ गोदाना लाग्रोनांगोन आरो गोदोना ला खोन्नि उनाव बेजों लोगोसे जोंङो मा होनो अनला ओंख्रि बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव मा होनो माइरं खौ मानो सोमनानै दोनगोन आं होनगोन दसे। सोमखांनायनि उनाव बेयो जेब्ला रुइगोन बेखौ मा होनो उवाल एबा गा उवाल एबा दिंखियाव देनांगोन आरो। देनानै बेखौ गुन्द्रा खा फाहाम ग्रोनांगोन। फोसाव गुन्द्रा खाम खांनायनि उनाव बेखौ मा जे दाबोर इफोराव थिनानै लाबोदो। ओमफ्राय लासाव मा होनो जेरै बेदरआबो गोदाखांनायनि उनाव बेखौ मा होनो थावजों एसे एवफ्रामनानै जेला एवफ्रामगोन उनाव मा होनो बै फारसे गोजाबा मा होनो अनला ओंख्रिखौ मा होनो दैयाव होनानै बेखौ होग्रोयो आरो खारै होनानै लासाव जेब्ला बेयो गोदौगोन अब्ला मा होनो बेदरखौ होसननानै सङो आरो अनला ओंख्रिखौ बेबायदि संनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे बेफोरखौ मोदोम होनो थाखाय जोङो मा जेरै खारैबो होबाय इमफाय गुबुन गुबुन मसलाफ फोर होनाय जायो। ए गंगा दुनदिया होयो। सोरबा सोरबा उम दुन्दिया होयो बैफोरखो होनानै जोङो मा होनो बे अनला ओंख्रि खौ गोथाव अंनानै जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां। जेरै हाय जोंङो ओं अनला खारैखौ जों ङो दाव जों जायोब्ला बांसिन गोथाव मोनोना? बेनि अनगायैबो जोंङो अनला खारै खौ मोनसे नेम हिसाबै नेम खान थि हिसाबै जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोंना हाबा ना? हाबायाव जोंना बर' फोरनि हाबा बुंङोब्ला जोंना अनला खारै नंङाब्लानो हाबाया जाफुंङा होननाय बायदि जाहैयो नंङा होमबा नोंथां? जेरै हाय जोंङो अनला खारैखौ हाथासुनि खुरनाय जाय रोखोम नो बुंङो हाथा खुरनाय ना उम सासे हिनजाव गोदानखौ जोंङो गंसे नखराव लाबोयोब्ला बै हिनजाव गोदाना ओंख्रिखौ बेसेबां गो गोथावै संङो बेखौ नायनो थाखाय जोंङो हाबायाव अनला ओंख्रि बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो नो नंङा होमबा नों जेरै हाय बेयो अनला खारै खौ हाबा थिलियाव संनानै हौवा गोदाननो खुरना होना जाहोनायाव बेसेबां साद बे खौ बै दिनखालिनो जोंङो माबायदि ब ओंखाम संनानै ओंख्रि संनो रों खौ बे खौ जोंओ अनला खारैसो अनला दावजों संना नानै नायखौ जोंङो नुनो मोनो ना? जेरै जोंङो हाथा खुरनाय होनोबा अब्ला जोंङो अनला खारैखौ गिबियावनो गोसोखांग्रो खायो सासे हिनजाव गोदान खौ जोङो उवाल माइरं देहोनानै गेब्लेहोनानै बेसेबां गेब्लेहोनो हायो बेखौ नायनानै आरो अनलाखौ बेसेबां गोथाव सङो खारैया बेसेबां नांहोयो संख्रिया बेसेबां नांहोयो ना बेफोर खौ नायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाय जायो आ आरोना नोंथां दा जोंहाबो रायज लायनायनि समाबो जोब जोबबोबाय बेनिखायनो ओ दोनसनोसै नामा नों
औ जागोन दे नोंथां
मोजां मोनबाय नोंथांजों राय
औ औ औ गोजोनथों